हेल' नोंथां औ खोनादोंना नोंथाङा औ दा नोंथांजों आङो मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो सानदोंमोन नोंथाङा दान्दिसे सम सावरायनो सम होनो हागोन नामा नोंथाङा
औ हागोन हागोन
औ बिदिब्ला जोङो आबहावानि सायाव फंनैसो खोथा सावरायलायदिनि नामा नोंथां
ओम
आबहावा बुंब्ला जोङो जोंनि सोरगिदिं थानाय जेनेबा बार दै हा हाग्राबारि बा जिब जुनार दैमा दैसा बिफां लाइफ एफा बेफोरखौनो बुजियो नङा होनब्ला नोंथां औ दा नोंथांनि बायदिब्ला आबहावाया मानो जोंनि थाखाय गोनां फंनैसो फो-फोरमायनो हागोन नामा नोंथाङा
हागोन बुंनो थाङोब्लाथ' आबहावा जोंनि थाखाय माने जों आबहावाखौ जों गोग्गो लाखिनो थाखाय जोङो गोबां माने बिदिनो गोबां माने साखोन सिखोन थानांगोन जोङो जेरै जों दंफां दफांफोरखौ दानफायालासिनो जों दंफां लाइफां एबा गोबां रोखोमनि जों बिदिनो दंफांफोर गायोबा ओ जोङो आबहावाखौबो जों गोग्गो लाखिनांगोन जों जेरै नुनो मोनो आथिखालनि जुगाव जेरै ओ बिदिनो मेथाइ पेकेट एबा दै बथ बथल प्लास्टिक बथल बिदिखौ जोङो दैमा एबा लामा बायदिसिनायाव जों गारनाय नुयो। बेफोरबायदि जों गार गारालासिनो जोङो ओ माने साखोन सिखोन लाखि लाखिनो हायोबा जोंहा आबहावायाबो गोग्गो थागोन जोंनि थाखायबो मोजां ओ बुंनो थाङोब्ला थ' आथिखालाव गोबां बिदिनो ओ माने आबहावाखौ जों खहा खालामनाय नुनो मोनो। जेरै दंफां लाइफांफोरखौ जोङो माने ओ नुनो मोननाया जोंनि जोंनि नोजोराव जों नुनो मोननाय दंफां लाइफ दानफायनानै गोबां सुबुंफोरानो मान माने ओ गोबां खामानियाव बाहायो जेरै न' लुनायाव एबा बिसना बा आलना टेबोल गोबां रोखोमनि माने ओ मुवा बेसाद बानायनायाव मुवाफोर बानायनायाव जों नुनो मोननाय जायो आरो। बेफोरबायदि खामालासिनो जोङो ओ आबहावखौ माने गोग्गो लाखिनो थाखाय थाखाय जोङो न'आवनो न'फोराव एबा गामि एबा टाउन सोहोर बिदिफोराव जोङो ओ दंफां लाइफांफोरखौ जों गायोबा जोंनि थाखायबो मोजां आरो। ओ आथिखालावथ' जों नुनो मोनोना गोबां माने ओम गोबां माने हा हाग्रा बारि एबा दंफां बारि बेफोरबायदि माने ओ बेफोरबायदि जायगायाव जोङो ओ सुबुंफोरखौ नुनो मोनो जोङो दानफायनानै एबा न' लुनाय बा ओ लामा बानायनाय जेरै टाउन सोहोरफोरावनो नुनो मोनदों जों। लामा बानायनाय मेन्दर लामा बानायनाय जों दंफांफोरखौ दानफायनानै जों बिदिखौ नुनो मोननाय जायो। जादों आरो ओ
ओ बुंनो थाङोब्ला जोङो न'फोरावनो बिदिनो दंफां लाइफां गायनानै जेनेबा फिथाइ फिथाइ मोननो हानाय दंफांफोरखौ जों गायनानै जों गोबां माबानो हायो आरो जोंनि जोंनि थाखायबो फायदा आरो आबहावानि थाखाय थाखायबो मोजां जोंनि देहानि थाखायबो मोजां बेफोरो ओ बिदिनो ओ न'फोराव जेरै ओ थाइजौ दंफां एबा गय दंफां ओ बिदिनो फिथाइ गोनां दंफां ओ खान्थाल दंफां एबा गोबां रोखोमनि माने फिथाइ मोननो हानाय जों बि फोर दंफांखौ गायनानैबो जोङो माने जों आबहावानि फ्राय जों गोग्गो बार मोनगोन माने दंफां दंफांनिफ्राय जों गोग्गो बार मोनगोन आरो जों बे दंफांखौ गायोबा जों बिनिफ्रायबो जों फिथाइ मोननो हागोन आरो ओ बिदिनो ओम जों आबहावाखौ गोग्गो लाखिनो हागोन। आरो नोंथाङाबो बिनि बागै ओ माबा मोनसे बुंनो हागोन ना?
औ। दा आबहावा बुङोब्ला ए आबहावाया जोंनि थाखाय दै जगायनानै होयो अक्सिजेन जगायनानै होयो। बेनिफ्राय जाग्रा आदार जगायनानै होयो आरो गोबां मिथिंगायारि मुवाफोर जगायनानै होयो जोंनि सान सानफ्रामबोनि गोनांथिनि थाखाय दा जुदि जोंनि आबहावाया गोग्गो नङा अब्ला बैफोर मुवाफोरखौ मोननो थाखाय जोङो गोब्राब जागोन आरो दा दा आथिखालाव गोबां जोङो आबहावानि फारसे जोङो जेंना नुनो मोनदों जेरै बारनि गेब्रेंनाय दैनि गेब्रेंनाय बेनिफ्राय जोङो माखासे प्लास्टि बा दाखोर बा जाबोरफोर गारनाय बेनिफ्राय हाग्रा दानफायनाय दंफां दानफायनाय बेनि थाखाय जोङो बोथोरनि सोलायनाय बा
मुलुगारि दुंखावनाय जेखौ बुङो ग्लबेल वार्मिं बे जेंनाखौ जोङो नुनो मोनदों आरो दिनैनि समाव। दा बेफोर जेंनाफोरा जों सुबुंफोरनि सायावनो बा जिउरारिफोरनि सायावनो गोहोम खोख्लैदों। दा बेफोर जेंनाफोरा मानो जादों बुङोब्ला जोङो आथिखालाव गोबां गारि मथरनि अनजिमाया बांबाय। बेनिफ्राय ओंखारनाय जेनब्ला उखुन्दैया जोंनि बारहावाखौ गेब्रें होयो। बेनिफ्राय जोंहा दारिमिन खुलिनाय गुबैयै दंफां दानफायनाय बा जोङो मुवा बेसादफोर सावगारनायाबो जोंनि बारहावाखौ जेनेब्ला गाज्रि खालामो। दा जुदि जोङो दैमा दैसाफोराव दाखोर गारनायखौ जोङो दाखोर गारनायनि थाखायबो जोंनि दैमा दैसाफोरा गुबुङो दा आबहावा गुफुंनाया जोंनि देहायावबो गोहोम खोख्लैयो। बे जोंनि हां लानाय जोंनि लोंग्रा देखौ गुबुंहायावबो गोहोम खोख्लैदों आबहावा गुबुंनाया। दा जुदि जोङो बेफोरखौ होबथानांगौब्ला जोङो बिफां लाइफां गायनांगोन बेनिफ्राय प्लास्टिकनि मुवा बेसाद बेफोरखौ बाहायनायखौ खम खालामनांगोन। आरो जेनेबा फास प्लास्टिकनि मुवा बेसादफोरखौ जोङो फिन माने रिसाइकोल खालामनो हायो। जोङो जा बुस्थुखौ रिसाइकोल खालामनो हायो बेखौ जोङो बाहायफिननो हायो। बेनिफ्राय जोङो दैखौ नाङा फाङा बाहायगारनो नाङा। बेनिफ्राय जोङो
मोब्लिबखौ माने खम बाहायनांगौ। आरो जोङो जोंनि सोरगिदिंखौ साखोन सिखोन लाखिनांगौ। जोङो जोंनि आबहावाखौ माने गोग्गो लाखिनो हागोन। दा जों सुबुंफोरा दा बेनि सायाव माबोरै मानि मदद खालामनो हागोन नोंथाङा फंनैसो फोरमायनो हागोन नामा जोंनि आबहावाखौ मानि गोग्गो लाखिनायाव
बुंनो हागोन जों आबहावाखौ जोंङो गोग्गो लाखिनो थाखाय जोंङो माने
औ
आथिखालाव आथिखालनि जुगाव गोबां माने गारि मथर एबा सुबुंफोर बांनायखौ जों नुनो मोनदों जेरै आथिखालाव गारि मथर सालायनायजोंबो उखुन्दै बिनि उखुन्दै गनाय बेफोरजोंबो जों बारहावाखौ गेब्रेंनाय जों नुनो मोनदों आरो उम बेफोरखौ जों साखोन सिखोन लाखिनो थाखाय माने जों गोग्गो लाखिनो थाखाय आबहावाखौ जों गोग्गो लाखिनो थाखाय जोंङो ओ आथिखालाव आरोथ' सुबुंफोरखौ बांनायखौ जों नुनो मोन्दों जेरै दंफां लाइफांफोरखौ जों दानफायनानै माने बेफोराव न' लुनानै थानाय बिदिफोर जों गोबां नुनो मोनबोदों आरो बेफोरखौ जोंङो ओ माने जों आबहावाखौ गोग्गो लाखिनो थाखाय जोङो बेफोरबायदि खालामालासिनो बिनो माने दंफां लाइफां गायनानै गोबां रोखोमनि माने बिदिनो दंफांफोर गायनानै जोंङो आबहावाखौ जों गोग्गो लाखिनो हायो जेरै दैफोराव जोङो प्लास्टिक लेथ्रा बायदिसिना बथलफोर बिदि गारसोमनायखौ जोङो गारसोमा बि माने मोनसे गारग्रा जायगा एबा बिदि खालामनानै जोंङो बिदि जों गोग्गो लाखिनो हागोन आरो जोङो आरो बुंनो थाङोब्ला आबहावायाव जेरै आबाद मावनाय बेफोरखौ खौबो जों आबहायाव जों लाफानो हायो जेरै न'फोरावनो माने जों माइ गायनानै बेफोरबायदि जेरै अ आबहावाया गोग्गो गोजान गोजान माइ गायनानै जेरै बिनि माने जोंनि देहानि थाखायबो मोजां बेफोरो जेरै जों न'फोररानो आबाद मावनानैबो जों जानो हायो जेरै पियर माने मेडिसिन होआलासिनो जों जानो हायो आरो बेफोरखौबो जों गोग्गो लाखिनो थाखाय बेफोरबायदिबो जोंखौ खालामनो हायो जेरै हाग्रा एबा अ दंफां लाइफांखौ दानफायालासिनो
बिदिनो लेथ्रा बायदिसिना बिदिफोरखौ जों गारालासिनो आरो बिदिनो गोबां रोखोमनि माने जों माबा खालामनानै जोंङो गोग्गो लाखिनो हायो आरो
औ दा
नोंथांनि बायदिब्ला
बुंनो थाङोब्ला नोंथां जोंना समाबो जाबाय
औ
आंं आसा खालामो नोंथांखौ उनाव लोगोफिनगोन आं
नोंथांजों रायलायनानै मोजां मोनबाय नोंथां नोंथांनिसिम साबायखर थाबाय